औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
अके दा नोंथाङा आंजों दादिसे सम सावरायनो थाखाय खाबु होनो हागोन नामा?
ओं समाथ' दङ होनो हागोन।
अ'खो थ' अब्ला जोङो दिनै आं नोंथांजों आ मोनसे न'खर जानोब्ला बा मोनसे मोजां न'खर जानोब्ला दानोब्ला
औ
सासे बिमा बिफा आरो सासे गथ गथाया माबायदि महर जानांगोन माबायदि जानांगोन बा बै न'खरखौ गेरेमसा खालामनोब्ला जों माबायदि जानांगौ बत पेरेन्टस आरो गथफोर नङा होमबा बेनिस बेवहाय आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरोखि दा गिबियावहाय आं नों नोंथांनिफ्राय सुंथाबैब्लाबो जोंनि न'खरा मोनसे गेरेमसा महरै जानोब्ला बा गोग्गो न'खर दानोब्ला जों माबायदि जानांगौ? बेखौहाय नोंथाङा आंनो सुंथाबै दसे सम फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन।
देलाय अब्ला नोंथाङा बुंनांनो स
औ जोङो गंसे गेरेमसा न'खर जानो जानांगौब्ला माने जानोब्ला जोङो माबायदि माने बिमा बिफा बा गथ गथाय जानांगौ बेफोर खौ आङो दिनै एसे सावरायलांनो सानदों आरोखि
औ
बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै।
देलाय नोंथां
जोङो मोनसे मोजां न'खर बा गेरेमसा न'खर जानो थाखाय जोङो। सिगांग्रो बिमा बिफायानो गोनांथि एबा जोङो बिमा बिफा जानानै माने गथ गथ'फोरखौहायो गथ गथायाइखौ मोजां गियान मोजां आखल उन्दैनिफ्रायनो माने साखोन सिखोनै दोननानै मोजां गियान होनो रोंनांगोन मोजां आखल आखु फोरोंनो हानाय जानांगोन आरोखि। बेनिफ्राय जोङो देरनानैबो माने बिमा बिफानि खोथा मानिनो हानाय गियान बा आखल बेफोरबायदिनो बुजायनानै फोरमायलांबाय थानांगौ सम सम बेनिफ्राय गथ'फोराबो बिमा बा बिफानि बा गेदेर गोलावफोरनि बाथ्रा बुंनाय फोरफोरखौयो मोजाङै मानिनांगौ बा मानिनानै सोलिलांनांगौ आरोखि बिनिखायसो माने गथ'फ्राबो मोजां गियान बा आखल आखु जालांनो हागोन। जोङो माने बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङाबाथ' आजि खालिनि जुगाव मा जालाङो बेखौनो फ्रायानो मिथिजोबगौ। माने दानि जुगावबो थ'फोरा देरदों होननानै माने उन्दै बैसोआवनो हाबा हुखा जानानै माने संसार जानो नागिरो आरोखि। माने बुजिजोबा। सोमजिस'आ। उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै बिमा बिफानि खोथा लायालासे। से माने बेफोरबायदि बा सोरबा निसा मुवा लानाय बा फेग्रा मुवा लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो।
औ दा आथिखालावथ' जोंनि बर' समाजावबो गोबांथार सोमजिदों नङा होमबा बेफोरो औ। थ' नोंथांनि बायदिब्ला माने माने सासे बिमा बिफा जानानै मोनसे गोग्गो न'खर दानोब्ला माबायदि जानांगौ?
औ। जोङो बिमा बिफा जानानै माने गथ'फोरखौहायो मोजां माने मा समाव मा खालामदों फरायनाय समाव फरायदोंना फरायाखै? बेफोरखौहायो गथ'फोरनि बारै धियान लाबाय थानांगौ आरोखि बा गाव गावबो बिमा बिफा जानानै गथ'फोरखौहाय मोजां गियान होनानै माने गाव गावबो गोरायै बुजिनानै सोमजिनानै बा बे मालायफोरखौबो बो न'निफोरखौबाबो बा फिसा फिसौखौबो बुजा बुजायनानै जोङो मोजां खालामलांनानै जोङो बिमा बिफा महरै माने गथ'फोरखौबो सामलायलांनो हाब्लासो जोङो मोजां न'खर दानो हायो आरोखि।
ओ आरोबाव गंसे गेरेमसा न'खर जानोब्ला जों गथ' गथाय जानानै बा फिसा फिसौ जानानै जोङो ओ माबायदि ओ जानांगौ?
ओ जोङो फिसा फिसौ जानानै माने बिमा बिफानि अननाय मोजां मोननाय बेफोरखौ बुजिनानै जोङो माने गाव गावनि आखलखौबो मोजां आखलाव लांनानै बा जाहाथे फां फुं जायालासे माने गाज्रि आखल आखुनि जायालासे से जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ सोलिलांनो हानांगोन आरोखि बेनिफ्रायसो जोङो न'खराव अनलायनानै मिलायनानै थायोब्लासो बयजोंबो मिलायलायनानै थायोब्लासो गोजोननाय बा गेरेमसा न'खर सोमजि बोगोन आरोखि।
थ' अब्ला जोङो मोनसे न'खर जानोब्ला जोंहा बिमा आरो बिफा लोगोसे गथ' गथाइफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गोरोबलायनाय सोमोन्दो नङा होमबा बे थाथारनांगोन नङा होमबा अब्लासो जों गंसेे गेरेमसा न'खर जानो हागोन। थ' बे थांबायानो। त' आं नोंथांनि खाथियावहाय बा नोंथांनि सिगाङाव मोनसे कुइसन बा सोंथि खालामनो लुबैनाया बेनोबाव गंसे गेरेमसा न'खराव ओ जानोब्ला रांखान्थिनि माबाफोर गोनांथि बि जायो नामा
रांखान्थियाथ' बयनियावबो गोनांथि जायो थेवब्लाबो जोङो रांनि बांद्राय उन उन खारफैायालासे थोजासे रांखौहायो जोङो गावनि गाव गावनि खस्थ'जोंबाबो जोङो एसे एनैखौ आरजिनानै जोङो बेजोंनो गथि गथि जानो हायोब्लानो जोङो मिलायलायना जानानै मिलायलायनानै मोजाङै न'खर खुंलांनो हायो आरोखि जाहाते बांद्राय थाखा फैसा नुयोब्ला बो मानसि आं गोजावला बायो नालाय बांद्राय थाखा फैसा जों बो माने न'खरखौ बा संसारखौ जालांनो या माने एसे संसार जालांनायाथ' थाखा फैसाजोंबो मोजां जायो जाहाथे फैसायानो मानसिखौ मोजांबो खालामो गाज्रिबो खालामो होननाया बेनो आरो जाय बुजिनाया बुजिनो हायो। हो। जाहाथे फैसाखौबो सिनायनो रोंनां। गोन।
उम नंगौ नंगौ थ' बेनि गेजे। जेरावबो आरोबाव बे गंसे गेरेमसा। निसा बुस्थु बेफोरो माबा मोनसे गोहोम। खोख्लैगोन नामा।
निस्सय जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव बयबो फेग्रा मुवा दानि जुगाव उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानैनो फेग्रा मुवा लाग्रा जाजोब्बाय आरोखि। जोङो। फेग्रा मुवाजोंहायो माने ओरैबाय। दि गोग्लैसोना थायो जोंनि न'खराव मा जादों मा जायाखै जोङो बेफोरखौबो बुजिनो हायै माने दानि जुगाव बेफोरबायदि समयया जाबाय आरोखि जाहाथ ए इयुनावबो माने इयुन जोलैखौबो माने जोंनि गेदेर गोलाव। न'खरावनो एसे एनै लोंनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय नुहोनानै माने बेसोरबो लोंदावना खोन्थानानै बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय बिनिफ्राय जोङो समाजावहाय। फेग्रा मुवा लानानै जोङो माने मोजां हाबा मावनोबो हायै जायो बेफोरनि बारै माने बयबो बांसिनानो। बेफोरबायदि जि न'खरफोराव जुमाय बा फेग्रा मुवाफोर लानानै दुम दाखाल खालामनानै दावराव दावसि जायो आरोखि।
बेफोरबायदि जायो दा नखराव सुख सान्थि सोमजिनाय नङा नङा होनोमबा। औ बेफोर गासैबो जोबस्रांनाय लामायाव लाबोयो आरो नङा होमबा निसा बाहायनाया।
औ।
नंगौ थ' अब्ला फार्स्टावबो जोङो गंसे गेरेमसा न'खर दानोब्ला नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं मोननो हाबाय जे फार्स्ट अबल पेरेन्टसफोरा बिमा बिफाफोरा माने गिबियाव सांग्रांग्रो जाग्रोनांगोन आरो नङा होमबा। जेरैबायदि खोथा बाथ बाथ्रा बाहायनो रोंनांगोन बानजायनो रोंनांगोन अन्नायनि सोदोब होनो रोंनांगोन नङा होमबा। दा आरोबाव बेजों लोगोसे गथ' गथ थायफोरखौहाय सोर मा मावदों सोर मा मावाखै सोरबाफोर गाज्रि लाइनजों थांदों नामा? बा मोजां लाइनजों थांदों नामा? बेफोरखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो थि समनि गेजेराव थि दिथा होनो रोंनांगोन नङा होमबा। अब्लासो जोङो गाव गावनि गथ' गथाय खौहाय मोजाङाव लाबोनो हागोन। आरो गंसे गेरेमसा न'खर दानायाव बिहोमा होगोन आरो। स' आरो नेक्स्टावहाय जोंहा थाबावो गथ' गथायनि सायाव नङा होमबा। थ' गथ' गथायफोराबो नोजोर होनो रोंनांगोन नङा होमबा। गंसे गेरेमसा न'खर जानोब्ला बिमा बिफाया मा बुंदों नङा होमबा। खोथा बाथ्रा मा फोरमायदों आ साननाय लुबैनाय बेफोरथ' अनजिमा गैया नङा होमबा सिमा गैया। थ' बेफोरबायद दि होननानै गाव गावनि गोसोखौ हगारसारनानै बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा मानियाब्लाथ' निस्सय न'खरफ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव थांखागोनानो नङा होमबा।
औ
दा बेफोरबायदिखौबो गथ' गथायाइफोरा नोजोर बोनानै सोलिनो हायोब्लानो गंसे गेरेमसा न'खर दायो नङा होमबा। थ' गेरेमसा न'खर दानायावहाय जोंहा रांखान्थिनि जेबो इसेबां गोनांथि गैलायलाया नङा होनबा। सोलिनो थाखाय जास एफा एनै जेसेबां मोनो बेफोरनो जथेस्थ' थोजासे नङा होमबा।
औ
थ' बेफोरखौ नायोब्ला जे नोंथांनि बानबुंथाय होनाय नङा होमबा बे बानबुंथाय खोब गोजोननाय मोनदों आङो गंसे गेरेमसा न'खर दानोब्ला जोंनो थोजासे एसेबांखिनि रां रुफ रुफानि गोनांथि गैलायलाया नङा होनबा। बाहायनो रोङोब्ला जोङो थाइसेयानो बेफोरखौनो जोङो बांलांहोनोबो हायो। थ' गुबुन खोथा रोखोमै बुंनो थाङोब्ला गंसे गेरेमसा न'खरखौ सिफायोब्ला जोङो मा होनो फेग्रा निसा मुवा बाहायनायखौ जोङो दोन्थ'नांगोन नङा होमबा। बै फेग्रा निसा सामुवाख बाहायोब्ला हयथ' जोंनि न'खरफोरा न'खरनि अनलायनाय न'खरनि जि आ मोनसे बन्दिं जि सोमोन्दो मोजां सोमोन्दो थानाय बैफोरो माने गैया जालांनोबो हागौ आरो नङा होमबा। फेयोब्ला फेग्रा मुवा बाहायोब्ला बबेनि समाव मा जागोन मा बुंफ्लांगोन मा जालांगोन बेखौथ' रावबो बुंनो हाया नङा होनबा। जेला निसा लायो अब्ला मान मानसियाथ' टिमा बेवहाय थाखायानोखा थ' बेनिखायनो दा जोङो निसा बुस्थुखौहाय गंसे गेरेमसा न'खर दानोब्ला टटेलि फोजोबस्रांनो गोनां जागोन आरो नङा होमबा। खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जे गंसे समायना बा गेरेमसा नखर दानोब्ला माबायदि जानांगौ बिनि थाखाय आंनो थोजासे नलेज बा गियान होनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम गिबि गिबियाव हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय थअब्ला दिनैनि जि सावरायनाय आयदा बेखिनियावहायनो आं माने दोन्थनोसै होनना साननाय जाबाय नोंथां। अके दे हब्ला जों दोन्थलायनोसै नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।